रदा
नोंथाङा मा थगासिनो दं नोंथां
दाथ' ओरैनो दङ नै ओरैनो उन्दुलाबायैनानै नोंथां नोंलाय नोंथ
आंबो बिदिनो नै दसे रेस्ट लानानै दं बुंनानै बेलासिनि दा नोंथाङा दसे फैबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन जागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै जोंनि। आबहावाया आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव बा सोरनि आखाइ दं आबहावाया माबोरै गेब्लेङो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे बेखेवथि होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
फावा गुबुंले जानायाथ' एबा बिदिनो जोंनि सुबुं माहारिनिनो ओ दङ आखाइ दङ जेनबा ओ सुबुं माहारि नि थाखायसो आबहावाया बिदिनो गुबुंले जालांनो हमदों एबा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदों गोदोथ' बेबायदि ओ बांद्राय गैयामोन जिथु दायो गोबां माने टेक्नलजिजों बरन जानाय मुवा बेसादफोर ओंखारनानै बांसिन जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि गुबुंले जालांनो हमबाय बेबायदिनो गोबां माने टेक्नलजिनिफ्राय माने गोरों गोराफ्रा बरननाय मेचिन एबा बेबायदिनो गारि मथर हान्था मेला गोबां बायदिसिना रोखोम एबा कम्पानि एबा बेबायदिनो गिदिर गिदिर फेक्ट'रिस बेफोर बर'नायनि जाहोनै माने गुबुंले जालांनो हमदों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला ओ फेक्टरिस एबा बेफोरावहाय जोङो गोबां माने ओ सावनांगौ एबा बेबायदिनो मे सिनफ्राव गोबां बेबादिनो ओ बाहायनाय बेबादिनोे पेट्रलियाम दिजेल गोबां बेफोर बुसथुखौ जों बाहायनानै जों गोबां खामानि मावनांगौ जायो जोङो सावनानै जोङो बेबायदिनो ओ इथा बनायो नङा होमबा नोंथां इथा बेदिनो लहानो प्लास्टिक गोबां रोखोमनि मुवा बेसादखौ जों बेबायदिनो बनायनायखौ जों नुनो मोनो फारसेथिं नायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां बाट जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांगासिनो जों बेखौ मोनदां मोनदों गोदोथ' बेबायदि गैयामोन बा दायो गोबां बेदिनो प्लास्टिकनि मुवा एबा लहानि बेबायदि गोबां मान बायदिसिना रोखोमनि ओखारानानै दायो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो आरो ना जोंनि आबहावाया ओ दायो ओमफाय ओ नायबावदो जोङो बेबायदि गारि मथरखौ जों गोबां बेबायदिनो गारि मथर जालांनो हमबाय नङा होमबा जोंनि ओ जोंनि बे दुनियाव एबा जोंनि ओ ओनसोलथिंथ' गोबां माने जोंनि ओनसोलाव नङा गोबां माने गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बेबादिनो एबेल एबेल गारि मथर हान्था मेलाफ्रा ओंखारबाय बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो एल'फेन्ट गोबां बेदिनो गोजौ बिरग्रा बेनो एल'फ्रेन हान्था मेला बेफोरबायदि ओंखारनानै गोजौआवबो बेबायदिनो गुबुंले जालांनो हमबाय जोंनि ओ ओ बेरेखा खा जालांनो हमबाय आरोना जोंनि गासिबो बेफोरबायदि ओ मावनाया सुबुं माहारि होना आरोना आं सुबुं माहारिया जोङो ओ बेफोरबायदि जोङो बरह'नाब्ला एबा टेक्न'लजिनि टेक्न'लजिनि ओ जाहोनै जोङो बेफोरबायदिखौ जों बरनाबा जोंनि आबहावाया गुबुंले जानाय नङामोन जोङो बेबायदि सावगारनानै जोङो बेबायदिनो ओ पेट्रल सोनानै बा बिदि सावनानै बिदिनो गारि सालायनानै ओ गोबां माने खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों। फारसेथिं नायोबा जोबोद मोजां जोंनि थाखाय टेक्न'लजि जिनि ओ बेबायदिनो बरन जानाय मुवा बेसादफ्रा मानो होनोब्ला जोंनि खामानिफ्रावहाय जोंना गोबां माने हेफाजाब मोनो नङा होमबा नोंथां। जों गोरलैयैनो जोंहा हान्थिनानै जों अबावबा जोङो जोंनि खामानिफ्राव जों ओ थांनो हायो ओ नाय ओ दायो गोबां माने इजियै जाना फैबाय। दा आरो जों नुनो मोनबावदों गोबां माने हान्था मेलायानो बेबायदिनो इलेकट्रिक एबा बेटारिनि गारि एबा बेबायदिनो बाइक एबा स्कुटि गोबां बेफोर जों ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों। आंनि बायदि सान्नायब्ला माने जोनोबो बिदि पेट्रल मुवाफोरनि ओ बे बेसादफोरखौ एबा बैफोर हान्था मेलाफोरखौ जों गारनानै एबा जोङो बेफोरखौ जों नागारनानै एब एबा जोङो बेबायदिनो इलेकट्रिकनि एबा बेटारिनि ओ जोङो गारि मथर जों बानायोब्ला मोजां जागोन होन्नानै आं सानो आरोना जोंनि आबहावा एबा गुबुंले जानायखौहाय होबथानो थाखाय आरो जोंबो बिदिनो गोबां माने दै फोराबो जोंना गुबुंले जालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ बनायजानायजों फेक्टरिसनिफ्राय फैनाय बेबायदिनो मुवा बेसादफोर प्लास्टिकफोर जेन गारनानै जों बेफोरबायदि जोङो बेबायदि दै बोहैनायाव जों बेबायदिनो लेथ्रा गारनानै जोंना बेबायदिनो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों जों बेफोर गासिखौबो जोंनि सुबुं माहारियानो जों साब सिखोन दोननांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनिफाय जों गोजानाव ओ लांनो हागोन आरोना।
औ
जायगाफोराव जों नुनो मोन एसे एनै साफा दोनो जायगाफोरखौ बात जोंनि ओनसो सोल एबा जोंनि एरियाआ गोबां माने गुबुंले जालांनो हमदों आरोना नोंथां। गुबुन जायगाफोराव बेबाय दिनो ओ साफायै मोजाङै दोनो बांद्राय माने मेसिनफोर बाहायोब्लाबो माने जायगाफोरखौ साफा दोननांगौ जायो जोङो अब्लासो जोङो ओ माने आबहावा एबा गुबुंले जानायखौ जों हमथानो हागोन आरो नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा बेनि
औ हागोन नोंथां। दा आबहावा गुबुंले जानाय बुङोब्लाथ' मेनलि रिजोना जाबाय जोंनि सुबुं माहारियानो मावजोबनाय गासिबो ओ नोंथाङाबो बुंलांखाबाय थेवब्लाबो आं नोंथां बुंनाय बायदि दिनै एसे बेजोंनो जि एसे सान्दों बेखौ आं बुंनो सान्दों नोंथां।
औ औ नांगौ नोंथां।
जोंना मेन जों नुयो गोदो इन्डास्ट्रि कलकारखाना बायदि आरि गैयामोन
औ
दा जेरैबायदि दानि जेनेरेसनाव सुबुं अन्जिमाया बांबोगासिनो आरो सुबुं अन्जिमानो थाखाय नांगौ जानाय बेसादफोराबो बांबोगासिनो दा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव कलखार खाना बायदि इन्डास्ट्रि बेफोरबो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दा बैफोराव गारनाय माखासे जाबोर जाथोर
जोंबो जोंनि जि आबहावायाव गुबुंले जायो दा बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय जे माखासे नाङै जि उखुन्दै ओंखारगारनाय बैफोरबो माखासे जोंनि आबहावायाव गोबांथार गुबुंले खालामो जेरै बै उखुन्दैफोरा ओंखारनानै जुदि आबहावाजों गोरोबफायोब्ला
अ।
अब्ला आबहायाव गोरोबफानाय बे उखुन्दैजों गोरोबफानाय माखासे बारहावाखौ जुदि जोङो हां लायोब्ला अब्ला जोंनि देहायावबो गोबांथार बेराम आजारफोरा जे जोंखौ साग्लोबनो हागौ आरो दा जों आरो बुंनांगोन जे माखासे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोरखौ जे लुनो थाखाय जोंनो गोबां ए एरिया नांगौ बा गोबां हा नांगौ जायगा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरखौ लुनो थाखाय जोंनो माखासे गोबां जायगा नांगौ बै जायगानि थाखाय जोंनो माखासे गोबांथार बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बायदिखौ जोङो दानस्रांनानैसो जोङो जायगाखौ दहुननांगौ गोनां जायो।
दा बिनि जाहोनावनो जोंहा बिफां लाइफाङा खमायनायनिफ्राय खमायगासिनो बयफोरबो मोनसे गाहाय आबहावा गेब्रेें खालामनायनि मोनसे खामानि दा बैफोरखौ जों होबथानांगोन जे बिफां लाइफां फांखौ जोङो संरैखाथि होनांगोन। फरेस्ट हाग्रामा ओनसोलफोरखौ जोङो संरैखाथि होनांगोन अब्ला जोंहा आबहावाया मोजां थासारियाव फैफिनगोन आरो माखासे जोङो जि गरम जानाय बैफोरबो एसे नरमेलाव फैफिनगोन जों बेखौ नुहुरदों दा जों नुयो गोबांथार सुबुं माहारिफोरखौबो जों नुयो माखासे गावनि थाग्रा जायगा बा हादान सिफायनाय बर'नि हादान सिफायैनो थाङो गुबुन जायगा ओनसोलफोराव बेयावबो जोंहा गोबां गोबांथार हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांनानैसो गावसिनि थाग्रा जायगा बानायनानै लायो। दा बैफोरावबो माखासे बिफां लाइफांफोरा गोबांथार नांनायनिख्रुय बांसिन दानफायनानै इउस खालामनायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफाङाबो खमायलाङो दा बैफोरखौ होफथानाया जोंनि सुबुं माहारिनिनो बिराद गोनांथार खामानि।
औ औ।
सानो जुदि बैफोरखौ होबथानोब्ला जोङो गासै सुबुं माहारियानो जे थांखि लानांगोन जे सानसेयाव फांसे फांसे बिफां गायोब्लाबो गासैबो सुबुं फोरा अब्ला जोंनि बे आबहावा जि मोजां थासारियाव फैफिनगोन होननानै आं सानो आरो जों दासिमहालागै जेसेबांखिनि जे प्लासटिक बायदिसिना बथल -थल बायदियारि इउस खालामो बाहायो बैफोरखौ जोङो से बाहायबाबो एसे लिमिटाव बाहायोब्ला
औ
आरो बाहायखांनायनि उनावहाय जुदि जों बेखौ सेफ जायगायाव गारोब्ला जानला मोनला दैमा दैसा फुख्रि बिलो बिलोमा बायदियाव गारालासिनो गुबुन मोनसे जाय -गायाव सेब जायगायाव गारोब्ला जोंहा निसय जोंनि आबहावाखौ एसेबां माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय नङा होननानै आं सानो दा होमबा नोंथां जा खोथाया बुंबाबो जोबा लावलांबाय थायो दा बेनिखायनो समाबो जाबाय नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां होमबा दोनथ'सै नोंथां औ औ